नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ'?
दं आं जिरायनानै न'आवनो।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांनि बाग गै मोननैसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
अ नोंथाङा दिनै मा मा खालामखो? दिनैनि दिनखौ बोरै बारहोहरखो?
दोनैनि दिनखौ बारहोनायानो जाहैबाय जेरै उम फुङाव सिखारबाय सिख गानानै ओ मोखां सुबाय बा खुगा सुबाय सुनानै जोङो सिख सिला लामाखौ जों सिबनाय जायो। फुङाव बै सि सिबनानै जों जानाय। खानसि बाथि जों जेरै जोंनि रावाव। बुङो आरोना सानसेबाे खायफाया बुङो खुरै थोरसि बेबायदि बुंनाय जायो आरो। बेखौ सुबाय सुनानैथ' ओं। खाम ख्रिथ' संखानांगौ नङा होनबा? ओंखाम ओंख्रि संखांबाय संख ओमफाय दैखौबोथ' जों दैहुआव सरखानांगौ नङा होन बा लोंनो थाखाय। संनाय खुरनायखौ खालामखांनानै जाखांनानै न'नि जेरै अमा, दाउ, बोरमा आंखो बेबादि जोङो माने जोथोन लानो गोनां जायो नङा होनबा जेरै- बिसोरनो जों जानाय थाइमाव जों जेरै- ओंखाम ओंख्रि जायो बिसोरनि थाखायबो जोङो आदारहो होनो गोनां जायो नङा होनबा
औ नोंथां थारैनो
औ जों जेरै- अमानो आदार खौथ' नांखाथारगौ नङा होनबा गुन्दै जों लगायना होनो थाखाय जोङो ओ थास' हाना लाना फैबाय थास' हाना लाना फैनानै बे थास'खौ जों माने रुफ रुबा रुफैबाय आरो ना अमानो होनो थाखाय
औ औ
बेबायदिनो फोथाराव थांबाय गायनाय फुनायनि एसे माने फोथाराव दै जादों जायाखै बा खोथिया थिलियाव बा मोसौ हाबदों ना बोरमा हाबदों बेफोरखौ नायहोना फैबाय आरो
औ
दे नोंथाङा दिनैनि बागैखौ खोन्थादो मा माबायदि समखौ बारहोलांखो?
औ आंथ' दिनै फुंनिफ्रायनो बुंनांगोन आङो सिखारनानै बेफोरबायदिनो जोङो जों जिहेथु हिनजाव ओ आइजो माहारि नालाय न' बां साफा खालाम साफा सिखोन खालामनांगौ जि बिनि अनगायै जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ जाहैयो।
औ
ओ दाथ' ओ आबाद मावनाय बोथोर नालाय दा थ' दैज्लां बोथोर बिनिखायनो दिनै दिनैनि दिनखौ ओ फोथारावनो ओ फोथारावनो फोजोबनाय बायदि जाहैबाय दिनैनि समखौहाय मानो होनोब्ला जोंना गायनाय फुनाय जाहांजेनबाय नालाय दिनैनिफ्राय जोंहा खोथिया फुजेनदों आरो
औ
खोथिया बेफोरबायदिनो दिनै ओ हमनानै ला जोङो फुंनि आदथायावनो फुंनि ओंखामखौ जानानै जोङो दुब्लियावहाय थाङो हालौवनायफोरनो ओंखाम लाङो बिनि उनावहाय जोङो ओ खोथिया फुनोबो ओंखारलांखानाय जायो आरो
औ औ
नोंथांमोननिथिंहाय दा दुब्लिफोराव दै जाबाय होनदों नामा?
औ औ दै जाबाय खायफा खायफाया माने माइबो गायहोलांबाय आरो
औ जोंनिखैबो बेफोरबायदिनो ओ गायहोलांनाय बायदियानो जाबाय आरो जेहे थु जोंनि ओ ओ जोंनि आबाद मावनाया हा लानानै हा नालाय अब बा फोथारावहाय जोङो एसे ओ गि बि गायनांगौ जायो। बिनिखा बिनि थाखायनो जोंना एसे गायनाय फुनायखौ लाहार फाहार खालामहांबाय आरो
औ
नोंथांमोननिथिंहाय एफोरबायदि गिबि गायबा जायो ना ना गदाय गायबा जायो आबादफोरा?
जोंनाथ' जेरै गदै गायबोला बा आगोथिया गायो ब्ला जेरै मिजि माइखौ जोङो माने गायनो गोनां समाव जुदि जों गायनो हायाब्ला एसे लेट जायोबा बा गदै जायोब्ला जेरै जोङो मोननो गोनां बा जानो गोनां माइ खौ जों मोननो थाङा आरो ओ जेनेबा जों हौवासा बा आबादाव नांथाबनाय मानसिफोरनिफ्राय जों माने मोनथिनो मोनो आरो
औ
खायसे खायसे माइखौ जों माने गदैबो गायनो गोनां जायो नालाय बेखौबो जों माने थाब गायोब्ला जेरै सावा होननानैबो बुंनाय जायो जोंनि जायगायाव सावा होयो बा बिलाइआ माने ओंखार नानै माने माने उन्दुनाय बायदिबा गेलेमनाय बायदि जाना थायो आरोना
औ औ
माने खायफा खायफाया माने समखौ बा बोथोरखौ नायनानै गायनाय जायो आरो ओरैहाय जोंनिथिं आगोथिया गायद्रायबो जाया बा गदै गायद्रायबो जाया माने गायनो गोनां समाव माने गेजेर लेभेलावनो माने बेबायदि गायो आरो बोथोरखौ नायनानै
औ औ
नोंथांमोनथिं माने आगोथिया गुदै बेबायदि गायनाय दं नामा ओमबा?
औ जोंनिथिं जोंनिथिं दैलां बोथोराव गोबाब जोबोद दैनि एसे आंखाल होननानै मिथिनो मोननाय जायो मानो होनब्ला जोंना अखा हाबाबो इसे अखा जोब जोब हाबाय थाब्लाबो जोङो दैनि थाखाय जोबोद खस्थ' जोंना दैमा खाथि दं नालाय
औ
दैमानिफ्राय जुदि दै बोहैबाय ओ बोहैबोयोब्ला जोंनि न' बां आरो दुब्लि फोथारफोरावबो लोमसावजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो जोङो एसे बोथोरखौ नायनानै ओ एसे सानदुं दुंबाय थानाय समावनो जों गायना लायोब्ला अब्ला बै जों गायखानाय माइआ एसे जुदि जौ खाङो हायोब्ला जुदि गसाफोरा एसे बारायोब्ला ओ दै फैबा थाय अब्ला आरो जोंनिया जोंनो दैखौ नायनानै जोङो बावा माइखौ बांसिन फोनाय जायो आरो
औ औ
नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि बावा माइ ओ फोनायखौ नुयोना नुवा नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ नोंसोरनि ओनसोलाव जेरै बावा माइ बुङो आरोना जोंनि ओरै थुला माइ बि बेबायदि बुंनाय जायो।
औ
ओ जोंनियावबो दं मा होनो जाय फोथाराव जेन'बा दै सोनो हानायनि बेबस्था गैया बा लाबोना बोनो लाना फैनो हानाय बा मेचिनजों सारनानै बेबायदि हागग'वा आरोना बेफोरबायदि जायगायाव जोंनिया बे थुला माइखौ फोनाय जादों आरोना।
औ
एबा एसे एनै माने नांगौ खिनिखौ बोना लाना फैनो हायाखै बा एसे एनैखौ हाबोदों बेफोरबायदियाव माने जों दा नुनो मोनदों आरोना फोथाराव जेरै जोंबो ओ दाथ गायनाय गायनायनि दिन जाबाय नालाय जोंबो माने बेबायदिनो हाजि दा ओरैबायदि गायनो थांनाय माने जों नुनो मोन्दोंबा मानसिनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों आरो
औ औ थारैनो
औ नोंथांमोननिथिं ओरैनोथ दाथ गायनाय फुनाय दिन बांसिन मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव
ओ जोंनि इयावहाय जेरै ओ फरिमल माइखौ बांसिन गायो। ओ बिनिफाय जोंनोथ बैसागु मागोआवहाय फिथा जानो थाखाय जोंनो ओ गोनांथार ओ ओ माइब्रा बा जोसा बेफोरखौ गायनांगौ जाहैयो।
औ
बिनि अनगायैबो जोङो जय बांला होननाय माइखौबो जोङो गायो आरो।
औ औ
नोंथांमोननिखै जयबांला माइखौहायोना गदाय गायोना जय बांला होननायखौ नोंथाङा सिनायोना?
आंथ' बा जोंनि ओनसोलाव आं माने जय बांला होननायखौ माने खोनानो मोनफेराखै बा आं खोनायाखैबो जानो हागौ गुबुना मोनथिगौबो जानो हागौ जेरै जोंनिथिं दाथ बांसिनानो जेरै जोंहाथ माइ गोबां माइखौनो जोंङो माने नांगौ फिनाखौ लाखिनानै ओ बेफारिफोरनोबोथ हरनाय जायो नङा होनबा। जेरै जोंनिया बांस सिन माने गोबां उजान जानायनि माइखौ जोंहा जेरै रंग' बन्धु बा बायसमुथि बेफोरबायदिखौ माने बांसिन गायनाय जायो आरो ना। फाय ओरैनो बांसिनानो गायनाया जाहैबाय जोंनिया बाहादुर रनजित बिसमुथि बायसमुथि बेफोरखौ गायनाय जायो आरोना ओरैहाय आरो मागो दमासिङाव जानो थाखाय माइब्रा बा जोस माइरं गोसोम बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो
औ औ ओ नोंथांना आङो जयबांला माइनि सायाव नोंथाङा सिनाया होनदों नालाय आं फंनैसो खोन्थानो नोंथांनो
औ औ खोन्थागोन खोन्था जागोन।
ओम जय बांला माइआ जाहैबाय एसे फिसा फिसा जायो बेलेग माइनिख्रुइ बियो एसे दाम गोसासिन होननो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेखौहाय जोङो माइखौ ओ जोङो मारा नाग - खांनानै जोङो फानहरबाबो माने बे माइनि दामा एसे बांसिन आरो जोङो सौनानै ओ जों फानब्लाबो जोङो एसे माइरंनि दामखौ बांसिन मोननाय जाहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो।
औ
आरो जय बांला माइआ खोनानाय बायदिब्ला जानोबो एसे गोथाव होननाय खोनानो मोन
औ
बिनिखायनो जोंना जय बांला आरो परिमल बे माइखौ बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ औ
नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय एबा माइफोरनि दामा एसे बांसिन ना खम?
ओ बुंनो थाङोबा जेरै जों गावनि नखराव माबा फानना मोननाय मोनथिनायानो जाहैबाय जेरै आं दा माइनि मुंखौ बुंनो थांथला मा होनो जों जे आं जेरै गुबुना मिथिगौ जानो हागौ आं माने माइखौ नुनानै माने मुंखौ बुंनो हागौआ आरो ना। जेरै दा जोङो रंग' बन्दु जोंहा जोंहा न'आव बांसिन मावो आरो ना रंग' बन्दु होननाय माइखौ जों बांसिन मावो जेरै बेखौ जोङो मनसिस टिमाव जोङो सयस' सारे सयस' बा सयस' बिस ओ सयस' त्रिस सा थि बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो।
औ
ओ बुंनो थाङोबा गुबुन माइनि माने जोंहा न खराव जे फानना मोनथिनाय आरो बेनो आरो।
औ औ
आं मोनथिनो मोननाय बायदिबा जोंनि बा ओनसोलाव बा जायगायाव एसे खम बेबायदि खोनानो मोनदों आरो।
औ अ दे बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
औ औ नंगौ।
ओ नोंथांनिफाय बेफोरखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ